औ
मोजाङैनो खोनाहैदों ना?
खोनादों
होनब्ला दायो जोङो थोंजोङै टपिकआव हाबहैनोसै नामा
हागोन
अके होनब्ला बरफोरनि दोरोङारि दामनाय देनायनि बागै आरो लोगोसे जोंनि गोदो माबायदि सोलियोमोन आरो आथिखालाव माबायदि सोलियो बिनि सायाव सावरायनोसै नङा होनब्ला ओ दा होनब्ला जोंनि बरफोरनि दोरोङारि दामनाय देनाय होननानै बुङोब्लाथ जोंहा गोबां दङ खाम सिफुं सेरजा जथा जाबख्रिं आरो गोबां आरो आथिखाल आथिखालाव दायो बियो सरखारजों गनायथि जाबाय जेरै जोंहा जि आइ टेक मोनबाय। नङा होनब्ला दा जि आइ टेक मोननाय महरै जोंनि समाजाव आरो जोंनि ओनसोलफोरावहाय बेखौ बाहायनाया माने जोबोद गोनांथि आरो जोबोद माने इउसफुल मानि खालामनानैहाय बांलांनायखौ खालामनांगौ जानानै दं आरो खि दा बे बिथिंखौ नोजोर होयोब्ला जोंनि समाजाव आरो जोंनि गामियारि ओनसोलाव नाथाय खमसो नुनो मोनलांदों माने गोदो समफोरावहाय जोंनि गामियारि सुबुंफोरा गावनो बानायनानै गामियाव बानायनानै सेरजा होनाय नुयोमोन आरो खामफोर दामनाय नुयोमोन अबेबा हाबा अखाफोराव ज ज बैसागु मोसानायानो जा बायदिफोरावनो जा हाबा खेराइफोरावनो जा नाथाय आथिखाल मुगायावथ आथिखालनि गोदान मुगा गोदान मुगानि टेक्नलजिजों बानायनाय दामग्रा देग्राफोरजोंसो मोसानाय रंजानाय नुनो मोनसै दा बेबायदि सोलिबाय थायोब्ला नोंथाङा बे बिगुर बेखौ मा सानगोन जेनबा जोंनिदि सोलिबाय थानाय गोदान टेक्नलजि मुगाजों खारफानानै जोंनि दोरोङारिखौ लासैनो जुदि उनाव दोनलांबाय थायोब्ला बे जौगागोन ना गाहायावसो थांगोन
औ नंगौ थारैनो
थानाय नङा मानसि हिसाबैनो जोङो बे जोंनाव राभा सोरखौबा गार सोरखौबा राजबक्सि सोरखौबा नेपालि होननानै जेरै सिनायथि मोनो जोंनाव बे सिनायथिया थानाय दं गिबियावनो जोंनि सिनाय थियानो जाहैबाय जोंनि राव हारिमु गाननाय जोमनाय दानाय लुनाय बिनिखायनो जोङो जोंनि हारिखौ बे बुहुमाव बर हारि बर हारिया बर हारि होननाय आरो बिसिनि गाननाय जोमनाया बेबायदि बिसोरनि दामनाय बेबायदि खाम, जथा, सेरजा, सिफुंनि रिंनायजों मोसायो मुसुरो होननानै जोंङो सिनायथियो। बेनिखायनो जोङो हानायमानि बिसे हायो एसे खाम जथा, सेरजा, सिफुं, गंगोना, जाबख्रिं आरो
नोंगौ।
औ।
फरायसालिया बन्द जायो अब्ला बेखौ फोरोंथायनि मोनसे बादा लानांगौ। मोनफ्रोमबो बोसोराव थामजि दानखौहाय औ थामजि सानखौहाय जोङो फोरोंनो नांगौ। बारा लाङो अब्ला
नंगौ।
गावनो गाव जोंनि बर समाजाव खाम जथा दामनो रोंनाय सुबुङा बारायगोन अब्लासो जों बेखौहाय लाखिबाय थानो हागोन होननानै आं सानो।
नांगौ थारैनो नोंनि साननाया सैथोआनो। दा आथिखालाव जोंनि जिलायावनो जा जोंनि गामियारि ओनसोलावनो जा माखासे बर माहारियारि फरायसा आफादजों लोगोसे दुलाराय बर हारिमु आफाद फोरा माखासे इनिसियेटिभ प्रग्रामफोर लादों। खोब मोजाङानो जादों जे जोंनि हारिमुखौ फोथांना लाखिनो थाखाय माब्लाबा गरम बन्द समाव बोसोराव खनसे थामजि दिननि नङाबाबो नैजि दिननि मोनसे मावबादा खुंनानै मोसानाय मुसु रनाय दामनाय देनायनि मोनसे हाबाफारि लानाया जोंनि फरायसाफोरनि एबा जोंनि बर लाइमोनफोरनि थाखाय जोबोद मोजां जादों। आरो लोगोसे फैबाय थानाय इयुन समाव बेबायदिनो लाखिलांबाय थायोब्ला जोंनि हारिमुवा बुहुमाव ओरैबायदि मोनसे गोख्रों सिनायथि जागोन आरो लोगोसे जारिमिन बायदि थागोन होननानै आं सानो। आरो लोगोसेयैनो बेखौ खालि सोलोंनायजोंल जानाय नङा बेखौ दामनाय देनायखौहाय जे बे खामखौ माबोरै बानायो सिफुंखौ माजों बानायो मा दंफांजों बानायो बेखौ जोंनि ओनसोलफोराव एबा औ नंग थारैनो बेखौ जोंनि ओनसोलफोराव आरो जोंनि सुबुंफोरा जोबोद मिथिना लानाया गाहाम आरो सोलोंना लानाया। दा आथि खालाव बेबायदि खाम दानग्रा आरो सिफुं बानायग्रा बायदिफोरखौ माने बायदि सुबुंफोरखौहाय नुनो मोननाया जोबोद खम बिबांनि नुनो मोनसै। जों गामि दरफ्रामबो नागिरब्लाबो माब्लाबा मोननो थाङा। आरो सोरबा मोनोब्लाबो साफा सानैल दा बेनिखायनो आं सानो जेरैबायदि मोसानाय मुसुरनाय दामनाय देनायखौहाय हाबाफारि लादों मावबादा खुंदों थिग बेबायदिनो बेखौबो लायो बा आङो माने गाहाम जा होननानै सानो आरोखि। लोगोसे बेखौबो लां फानो हायाब्ला माब्लाबा जुदि ओ बेफोर खाम दानग्रा सुबुंफोरा जोंनि गेजेरनिफ्राय सोरबाया थैलाङोब्ला जों बिनिफ्राय सोलोंना लानांगौआ जोंहा खहा जागोन आरो गोमानानै थागोन जों जुदि मोसानाय मुसुरनाय दामनाय देनायखौल सोलोंनानै बेखौ माबोरै बानायो बेखौ सोलोङाबा जोंनिफ्राय जुदि गुबुन हारियाहाय सेखनानै लायोब्ला बे दाननाय दानखनाय बानायनायफोरखौ अब्ला जोंहा बे मा होनो जोंनिसो होननानै लाजानाय समा माब्लाबा फैनोबो नागिरगोन आरोखि। ओंखायनो जोंनि हारिनि गेजेराव माखासे जेंना नुजाथिसिगोन। ओंखायनो आथिखालाव जोंनि लाइमोनफोराहाय औ थारैनो बेखौ सोलोंना लानायाबो गोनां बे मोसानाय मुसुरनायजों लोगोसे। आं बेखौ माने आंनि बायदि सयसजोंसो सानदों आरोखि बेयो गाहाम जागोन साननानै। नाथाय रावजोंबो बे बाथ्राखौ सावरायफेरनाय जायाखै। दा नोंथाङा आं जि बुंदों बेखौ नोंथाङा गाहाम सानो ना गाज्रि सानो?
नंगौ नंगौ जोंहा बड'फा उप उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ मोनसे बाथ्रा थ्रा बुंनानै गालांदों फालांगिखौ गुबुन हारिनि आखाइनि फ्राय जों थायाब्ला जोंनि हारिया
गौ
गोमालांगोन आरो नासयजागोन नाख्रेबजागोन। बे नोंथाङा जाय बाथ्राखौ बुंनो सानदों बियो बे लामाजों थांनो-था-थांनो नागिरदों मानो होमबा जुदि खामखौ जोङो दाननानै फालांगि खालामनो सोलोङोबोलाबो जोङो बेजोंहाय खामखौबो दामनो रोंलांगोन। लोगोसे नोंहा माखासे मुलाम्फाबो फैगोन।
नंगौ
दाननो रोंङा
माने नोंहा नखर संसार सालायनो थाखायबो नोंहा रांखान्थिनि गोनांथि जायो नालाय गुबुनो हरनो हायाबा बा बेनिफ्राय जों एसे
नंगौ
मोनाब्ला रांखान-रांखान्थि मोनाब्ला नोंहा माने दाननो बालांग्रा जों दाननो रोंनायजों लोगोसे जों बेनिखायनो बेखौ लानानै फालांगिबो खालामनो रोंनांगोन। गोसोयाव बिनि बे खामानि सायाव नोङो मावबाय थानो गोसो जागोन आरो। बे खामानिखौनो गुबुन हारिया लायोबोला
नंगौ
बायनांगौ जायोब्ला जोंनि हारिनि सुबुंफोरा लासैनो बे खामखौ दाननो रोङै सिफुंखौ माबोरै सु दानो बेखौ मिथियै जालांगोन मा बोरै फलङो औवाखौ बेसे जखानि नांगौ बेखौ मोनथिनो मोननाय नङा बाहायगोनल जोङो। खिन्थु माबायदि दंफांखौ माबायदि दंफांखौ दाननानै खामखौ बानायो माबायदि औवाखौ दाननानै जों सिफुंखौ बानायो बेखौ मिथि नो मोननाय नङा।
नंगौ
आरो माखासे नोंनि
नंगौ
बि खामानि मावनानैबो जों रांखान्थि आरजिनो हायो बेजों लोगोसे जों हारिनिबो मोनसे खामानि मावलांबाय थानाय जागोन नंगौ ना नोंथा ना आंनि बुंनाया माबाफोर गोरोन्थि जाबाय? खोनानो मोनाखै